खुलुमबाय नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों दे औ औ दिनैनि औ दे जों दिनै सावरायनायाव बे सोलोंथाइनि बागैनो जों सावरायनो सानबाय दा नोंथांना आं मोनसे सोंथि सोंनो सानग्रोबाय ओ सोलोंथाइया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि ओ माने ओ रांखान्थि बिथिङाव खामायनायाव माबायदि हेफाजाब होयो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइनि डिफिनेसनखौ जोङो गोबां रोखोमनि सानसुमैफोरा गोबां होदों। सोलोंथाइआ ओ जिउआव जोबनो गैयि मोनसे ओ लानो गोनां मोनसे आयदा। सोलोंथाइ होननानै बुंङोबा जों गिबियावनो बेखौ बुंनानै लाग्रोनांगोन। सोलोंथाइया जोबनाय गैया ओ इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं इडुकेसन इज लाइफ लं। प्रसेस जेनेबा सोलोंथाइया जोब नो गैया माने जिउ जोबजासिम सोलोंथाइखौ लानांगौ। बेजों बे बाथ्राखौ जों गासैबो मानिनांगोन। सोलोंथाइया जोंनो रां खान्थि आयदायाव रांखान्थि बे आयदायाव जोंनो गोबां हेफाजाब होयो। सासे मानसियास सोलोंथाइ गैयाब्ला बियो खाना बायदि नङा होमबा खाना बायदिसो जाय जोङो जिउआव सानफ्रोमबोनि दैदेननायाव जिउ दैदेननायाव मानसिया सोलोंथाइ गैयाब्ला सुहानो हाया जोङो नुनो मोनो आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय लानायनि उनाव साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो आथिखालाव स्किल इडुकेसन जायखौ बुङो स्किल आखाइनि खामानि आखाइनि खामानि मावनानै बा आखाइनि खामानिनि सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव गोबां फरायसाफोरानोबा गोबां सुबुंफोरानो जिउ राहा खुंबोनाय जों नुनो मोनदों बेनि गेजेरावजों माखासे सिक किल इडुकेसन बा जोङो आखाइनि खामानिखौ जोङो गोबां नुहुरनो मोनो जेरै मबाइल रिपेयारिं आथिखालाव मबाइल रिपायारिंनि मोनसे सोलोंथाइ थायो आथिखालाव ओ गारि गुरा फाहामनाय जेनेबा
औ नंगौ नंगौ
अट अट'मबाइल इन्जिनियारिं बेबायदिहाय खायसे दिप्ल'मा कर्सफोरखौ मोननाय जायो सि खिलनि बेजों लोगोसे मौ फिसिनाय विकिपिं बेजों लोगोसे फुड प्रसेसिं
औ
फुड प्रसेसिं होन्ला जोङो जोंनि जानाय आदारखौ माबायदिहाय संरैखा खालामनानै जों प्रडाक्ट दिहुननानै बाजाराव दिहुननो हायो बेनो जाबाय फुड प्रसेसिं लोगोसेनो लोगोसेनो जोङो जिब जुनार फिसिनाय जेरै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, मोसौ फिसिनाय बेबायदि गोबां रोखोमनि जों सोलोंथाइ आथिखोलाव ब्रान्स मोनो।
नगौ नंगौ।
बेनि दिडिफारेन्सखौ नोंथाङा होनो हागोन नामा?
औ दा नोंथाङा ओ गोबां उम माने मिथिनो गोनां खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांजोबबाय दा बेनि थाखाय नोंथांखौ आङो साबायखर बावनांगोन। बेजों लोगोसे दा जोंनि दा सोलोंथाइ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों
औ।
दा बे जोंनि आखाइनि सोलोंथाइ दे । दा स्किल जायखौ होनो
औ।
दा बे स्किला जोंनि साफ्रोम जोंनि इयउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि आयदा होननानै नोंथाङा सानोना?
औ औ आथिखालाव जेनेरेल माने जों सरासनस्रा सरासनस्रा फरायनाय जेनेबा आथिखालाव जोंनि स्टेन्डार्ड फरायनाय स्टेन्डार्डफोरा आथिखालाव सोलायलु सोलायलु महर लाबाय। माने सोलायनो हमबाय जेरैबायदि जोङो आथिखालाव जोङो थाखो सेनिफ्राय फरायनानै मेट्रिक आनजादसिम जोङो जेनेरेल हमो बेनि उनावहाय जोङो हाय सेकेण्डारि जेनेबा थाखो जिसेजिनै फरियो हायार सेकेण्डारि बेनि उनावहाय जोङो डिग्रि लेभेलसि मोनो डिग्रि लेभेल मोननाय लोगो लोगोनो बेनि आयदाया गुबुन गुबुन ब्रान्सआव थाङो। जोङो जेनेरेल होनना बुङोब्ला जों गानजाथालागै समोन आरो हा हायार सेकेण्डारि आन्जाद दानिफ्राय जोङो एसे आलादा जालाङो बेनि अनगायैबो जेनेरेल फरायनायनि अनगायैबो स्किल जुदि इडुकेसन थायाब्ला सासे मानसिया आथिखालाव साख्रि मोननाय बा बाख्रि मोननाया एसे उसुबिदा जानानै फैदों दा जों एगजामपोल हिसाबै जों आथिखाल खालनि ओ बायदिसि ना साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउफोराव जोङो ओ एडभार्टाइसमेन्टफोराव जों नुनो मोनो आथिखालाव । स्किल एडुकेसन जुदि नोंथाङा थायोब्ला
औ ।
स्किल जुदि थायोब्ला नोंथाङा स्किलनि थाखाय एक्सट्रा इन्टारभिउ नाम्बार मोनो । बेनिखायनो साब फ्रोमबो फरायसा बा जोंनि इउथ्सफोरा जोंनो स्किल डेफ स्किल डेभेलपमेन्ट जांगौ स्किलाव डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो स्किल इडुकेसन थानो नांगौ ।
औ ।
आरो स्किल इडुकेसनखौ लानाया गोनांथिथार ।
औ ।
जायखिजाया सासे मानसिनियाव स्किल हाबसोनानै थायो । बे स्केला हाबसोनानै थानाय मोखाङाव लाबोनायानो जाबाय स्किल इडुकेसन । बेनि नोजोराव नोंथांमोना नोंथाङा दा नुनो हायो माखासे स्किल दा बेनि गेजेराव रां खामायनाय खेत्र' पबिस स्किलखौ लानानै रां खामायगासिनो जोंनि इउथ्सफोरा । बा खायसे इउथ्सफोरा गासिबो इउथ्स सानो स्किल गैजोबा जानो हायो बेनि गेजेराव साफा सानै इउथ्स जोङो इउथ्सखौ नोंथाङा बिदिन्थि होनो हागोन ना जेनोबा
औ जोंनि ओ ओनसोलफोरावथ' बिदिनो गोबां माने इयउथ्सफोरा माने गावनि स्किलखौ ओ बे सोलोंथाइखौ लानानै गोबां माने गावनि न'खरजों आरो समाजखौबो माने ओ आह रांखान्थि बिथिङाव जौगानायाव हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनगासिनो दं जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव आह मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दा जोंनि ओनसोलफोराव दा अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बिदि जेनेबा गोबां ओ माने इउ इउटसफोरा माने ओ रांखान्थि बि बिथिङाव गावखौ फसंथानो हादों।
थारैनो थारैनो
नोंथाङा माबाफोर सोंनो आ
बा बे बेनि बे स्किल स्किल फरायसंनायनि खेथ्र आवनो जेनेबा नोंथाङा बे स्किल फरायसंनाय जेनेबा आथिखालाव स्किलखौ गावबा गाव थानायखौ नुजाथिहोनो थाखाय जोंनो फसंथाननि गोनांथि जागोन ना जाया?
नंगौ नंगौ सानो सानो औ औ औ आङो नोंथां ओ बेखौनो फोरमायनो सानो ओ माने जोंनि ओ ओनसोलाव माने बेफोरबायदि स्किलनि माने सोलोंथाइ फसानथान माने गोनांथियाथ जोबोर माने मोन मोनसेल माने स्किलनि ओ स्किल गैया गोबां माने जोंहा आ मुलुगाव आ माने थांनानै थानो थाखाय गोबां रोखोमनि स्किल्स दं बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव माने सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोंनो ओ जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो बेखायनो जोंनो माने फसंथाना जोबोद गोनांथि आरो औ
बेबायदि फसंथान जेनेबा जोङो बिदिन्थिफोर खायफा जों बिदिन्थि होनो हायो। फसंथानखौ जेनेबा आथिलाव स्किल डेभेलपमेन्टनि फसंथान ओ नुनो मोनो ओ खायसे जायगाफोराव जेनेबा जोंनो स्पिसेपे स्पिसियेलि जेनेबा ओ जोंनो
बे उग गस्ला सार्ट ब्लाउस बायदि माने लंपेन्ट बेबायदि सुनायनि थाखाय टेलरिंनि कर्स होनाय नुदों लोगोसेनो मबाइल फाहामनायनि थाखाय मबाइल रिपेयारिंनियाव कर्स ओह कर्स होनाय जों नुनो मोन्दों।
औ।
किल डेभेलपमेन्ट फसंथानफोरा आरो लोगोसेनो ओह मौ फिसिनायनि थाखाय बेरे मोदै दिहुननाय
औ नंगौ।
बा पलेण्ड दिहुननाय बेबायदि मोनसे माने स-स्टाडि माने कर्स जों नुनो मोनदों खायसे देफ स्किल डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव आरो जोङो खायसे नुनो मोनदों ओह अट' इन्जिनियारिं मबाइल अट' इन्जिनियारिं बेबायदि लानाय आरो खायसे नुदों प्लामबार खायसेखौ प्लामबाराव नुदों खायसेखौ कार्पेनट्रि कार्पेनट्रि ओह खायसेखो जोङो आरो जुनार फिसिनाय जेनेबा ओह मोसौ मोसौ फिसिनाय मोसौ जारसि जायखौ जोङो गाइखेर प्रडाक्स खालामो आथिखालाव ओह जार्सि मोसौ मासे जुदि बायनानै लानो हायोब्ला बेनिफ्राय खमैबो जोङो जि लिटार गाइखेरखौ जों सानसेयाव मोनो। बेबायदि बेबायदि जोङो स्किलखो जोङो सोलोंनानै लानो हायोब्ला जिउआव ओह न'खर दैदेननायाव आरो समाज दैदेननायाव इसेबाबो हेफाजाब जायो होननानै आं सानो
औ नंगौ दा
नोंथाङाबो मा-माबेबा स्किलाव माने ओह आखा फाखा नामा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आं आं दा स्किल हिसाबै आङो फाइन आर्ट्स जायखौ बुङो पेन्टिं बे पेइन्टिंखो खामानियाव मावो आं। पेन्टिं मावो। आरो लोगोसेनो आङो बेरे मौ बेरे फिसिनाय। जायखौ जों बेराये मोदै दिहुननाय हानि दिहुनो। बेबायदि आङो बे मो बेरेमोदै दिहुननो थाखाय आं मौ बेरे फिसिनाय बेनि स्किलाबो दं आंना। जायखौबो जों बुङो बिकिपिं आं बिकिपिंनि आंहा स्किल दङ आरो।
औ औ नंगौ ओ बे स्किला थारैनो नोंथांनि ओ जिउ दानाय एबा रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होदों नङा होनबा?
औ औ आंनि आंनि स्किला आं खौ आंनि न'खर दानायाव दिनैसिम हेफाजाब होबोगासिनो आरो दाबो बे खामानिखौनो मावगासिनो आं आथिखालाव ओ खायसे सरकारि नङै फसंथान जायखौ बुङो एन जिअ नन गभार्नमेन्ट अर्गेनाइजेस बेफोरबायदि खामानियाव आङो दिनैसिम आं जरित' आरो
औ दे बिदिब्ला जोङो जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो ओ दोनथ'सै। उननि जे माबायाव जोङो औ दे।